औ नोंथां ओ खोनादोंना आंनि बुंनाय रावखौ?
औ औ खोनादों एसे खरा होनबानो जाबाय।
औ नोंथां माने आं नोंथां थांनो हरनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जों मबाइलखौ फरायसाफोरा बाहायनायनि गाज्रि गोहोम बेनि सायाव माने सुंदै साव होनना नोंथांनो हरनाय जादोंमोन आरो।
औ
औ खोनादोंना नोंथां? हालौ
औ औ खोनादों
औ माने जे जे आथिखाल मुगायाव जे फरायसाफोरा गोबाङानो मबाइल बाहायो बेनि सायाव माने एसे फोरमायनो होननानै सानदोंमोन आरो आङो। जे मबाइल बाहायनानै गोबां फरायसा साफोरनि जिउआ माबोरै खैफोदाव गोलैदों बा फरायनायनि माबाया इडुकेसनाव जे गाज्रि जालांदों बेखौ माने एसे जोङो बिजिरनानै नायनि। ब्ला नुयो माने गोबां फरायसायानो माने फरायनायजों लोगोसे मबाइल बाहाय बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव माने गोबां फरायसानि रिजाल्ट बा फरायनाय समफोरखौ माने ओरैनो थांगार होनानै मबाइल बाहायनानै माने फरायनाय समखौ माने बिसोरो खोमाना लायो आरो। बेनि जाउनावनो गोबां फरायसा दानि माने इडुकेसन सिस्टेमफोरा गाज्रि जादों। बे बेलायाव नोंथाङा एसे फंनैसो जे बुंगोन नामा?
औ माने फनखौ ओ फरायग्रा गथ'फ्रा माने आजिखालि बांद्राय बाहायदों आरो थ' माने जोङो फनखौ एक्सलि जोङो दा डिजिटेल इण्डियानि थाखाय जोङो डेभलपमेन्टनि थाखाय ओम गासिबो जिनिसखौ अनलाइन खालामनायखौ मिथियो आरो माने मेरला जोङो फन मेरला अनलाइन माबा खालामनायजों जोङो बिराद बेनिफिटस मोनदों आरो माने मेइेनलि स्टुडेन्सफ्रा बिराद बेनिफिटस मोनदों आरो जेसेखि मेरला दा इयउटुबफ्रावनो मेर्ला जोङो रोङै जिनिसखौ सोलोंनो हायो एन्सारफोरखौ दिहुननो हायो थ' बे मोनसे बेनिफिटमोन आरो ओमफ्राय बेखौ दा स्टुडेन्टसफ्रा मिसयउस खालामगासिनो दङ आरो मानि मबाइलखौ नाङा फाङा जिनिसाव बांसिन सालायगासिनो दङ आरो थ' बे औ बे माने फरायसाफोरखौ माने फरायनायाव बिराद ओ नुकसान खालामदों आरो
औ नोंगौ नोंथां
माने जोङो फनखौ फरायथों होननानैसो हरा होनोमबा? अनलाइन जिनिसफोरखौ थ' बेफोरखौ फरायसाफ्रा माने मोजाङै बुजियाखै आरो थ' माने बिसोरो फनाव नाङा फाङा जिनिसफोरखौ सालायगासिनो दङ लाइफआव गावनि लाइफ आरो टाइमखौ मानि बरबाद खालामनाय बेफोरनि जिनिसाव बांसिन थांगासिनो दङ आरो माने बेफोरनि मोनसे मेन रिजोनाबो जाबाय पियार प्रेसार लोगोफोरनि गेजेराव माबानायनि थाखाय माने बेफोर नाङै जिनिसखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नङाबा दानि जुगाव माने गावखौनो गाव फर्माव फिल जायो लोगोफोरजों माने ग्रुपजों मानसिफोरजों आलदा मोननाय जायो थ' बेनि थाखायनो मानसिफ्रा जाय ग्रुपाव जे जिनिसखौ खालामदों बे जिनिसखौनो सासे फरायसायाबो फल' खालामो नङा होमबा? थ' माने बे मोनसे मोजां जिनिसखौ फरायसाफ्रा गाज्रियाव लांदों नङा होमबा? थ' नोंथाङा मा सानो बेनि बारायाव माने बेखौ ओ मारै बेबायदि नांनाय जिनिसखौ फनखौ अभार इउस खालामनाय आनवानटेड जिनिसखौ इउस खालामनायाव बेखौ मारै जोङो माबानोखाय माने प्रिभेन्ट खालामनो हागोन।
माने आं बेखौनो बुङो जे आथिखाल मुगायाव बेे आथिखालनि समावथ' माने थोंजोङै बुंनो थाङोबा जोंनो मबाइला गां गोनांथारबो जानानै फैदों मानो होनोब्ला जोङो गोजान लामाफोराव थांब्रब नो हाया फैब्रबनो हाया नङा होमबा बे बेलायाव जोङो खौरां लानायजों लोगोसे गोबां मा मा होनो सोंहरनो हायो बायदिसिना बिदिनो जोङो फरायनायनि बेलायावनो जा जोङो गोबां माने सोंनाय फिन्नायफोरखौ जुदि हायाबोला माने मबाइल इन्टारनेटजोंनो जोङो गोबां माने नायनानै बा नेटआव नेट सालायनानै माने जोङो फरायनो हायो आरो बा बे बेलायाव नायोब्ला जोङो मबाइला माने मोजां जुदि खामानियाव बाहायबा मोजांआव नो जादोंमोन जानायालाय नाथाय आथिखालाव माने गोबाङानो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो माने गोबां औ बिदिनो गोबां फरायसानि जिउआव माने गोहोम खोख्लैयो आरो माने माने सासे गाज्रि लोगोजों गा ज्रि लोगो जानाय लोगो लोगोनो बे मोजां लोगोआबो गाज्रि जा फालांनांगौ बायदि जायो आरो
औ नंगौ नंगौ।
उम बे बेलायावनो नोंथाङा जुदि मबेल बाहायनायखौ होबथायोब्ला माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा बिनि सायाव बुंनो हागोन?
ओ नोंथाङा कुइसनखौ होनफिननो हागोन
औ जुदि हमना ला जों मबेल बाहायनायखौ माने हमना ला गेदेर फरायनायफोरनि थाखायथ' इम्फरटेन्ट थार नङा होमबा मबेला नाथाय बे उन्दै गथ'फोरा जे बिसोरथ' बांद्राय मिथिया। बिसोर औ बा मबेलखौ नायनानै रिल्स नायनाय बा बायदिसिना भिडिअ' माबा माबि गेम बायदिसिना गेलेनानै माने टाइम पास खालामा होमबा गथ'फोरा औ बे बिसोरनिफ्राय माने राहा लानोब्ला माबायदि माने राहा लानांगोन? ना बिमा बिफानि सायाव राहा लानांगोन ना गथ'फोरनि सायाव राहा लानांगोन?
स' ओ थ' माने मबाइल सालायनायखौथ' जों ओ माना खालामबाबो बेबो जों बारा आखायाव गैयाना माना खालामनायखौबो थ' आंनिबा गथ'फोरनि थाखाय ओ ओ दा दा फनाव अनलाइन माने मेलला सेटिंसफोर माने जाबाय आरो उम माबा मिस इउस खालामनो थाखाय अभारटाइम इउस खालाम बांद्राय इउस खालामनाय खौ हामा खालामनो थाखाय माने मेरला माने मेरला सेटिंसफोर फैबाय आरो थ' माने बिमा फिफाया टाइम लिमिट लागायनो हायो। माने बांद्राय रिल्स कल खालामनो माबानि खौ माने बाद होनो थाखाय टाइम लिमिट लागायनो हायो एप्सफ्राव फनफ्राव। थ' बेयाव मानेओ टाइम लिमिटनि हिसाबै नोङो ओ बिसिबां इउस खालामनो खालामखांबाय आरो नोङो इउस खालामनो हानाय नङा बे सानसे दिनाव थ' बेबायदि सेटिंसफोरबो फोर फैबाय आरो माने पेरेंटिंस सेफटिंस फोरा फैबाय आरो दा नोङो गथ'फोरनि मा नायदों मा नायाखै मा इउस खालामदों बेफोरखौबो नोजोर होनो थाखाय माने सेटिंसफोर फैबाय आरो पेरेन्टिंनि थाखाय। त' पेरेन्टसफ्रा माने दाथ' मेरला जायगायाव बेफोरखौ नलेज गैया ना माने मेला मेरला गामियावथ' बे फोरबायदि जिनि दङ' होननानै मिथिया त' बेफोरनि माने जानकारिखौ एसे माने होनांगौ आरो मोननांगौ जोङो जोंनि गेजेराव स' माने बिमा फिफायाबो मिथिगोन ना कि बेफोरबायदि जिनिसबो दङ बेफोरबायदि जिनिसखौ बाहायनानै जोङो मबाइलनि बारा इस्थमाल खालामनायखौ हामा खालामनो हागोन बेबायदि आरोना।
औ नंगौ।
ओ थ' नोंथाङाबो मा सानो बेनि बारायाव
आंबो बेखौनो सानो जे मबाइल बायनायखौ होबथानांगौबा जोङो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदि माने बिमा बिफाफोर ओ मेनलि माने बे गथ'फोरनि थाखाय बिसोरखौ होबथानायनि मेन राया जाबाय बिमा बिफा नआ होनबा औ बिमा बिफानि सायाव दाय दथ' थायो बे बिमा बिफायानो मबाइलखौ जुदि हगारना होयोबाथ' गथ'फोरा सालायखागोन बे बेलायाव बिमा बिफाया राहा लानांगोन बा बादा होनांगोन जे फरायनाय समाव मबाइलखौ बाहायनो मोना बा नांनायनि बांद्राय मबाइल सालायनो होआ बिमा बिफाफोरा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन बिमा बिफाफोरा बा जोङो हानायमानि माने सेफै लाखिनांगोन आरो गथ'फोरनिफ्राय जानगाराव दोननांगोन मबाइल नायनाय बेलायाव जा बायदिसिना नायनायनिफ्राय
औ
उम दा बे बेलायावनो बुंनो आ सानो माने औ खोनादों ना
खोनादों
औ आथिखालावथ' माने फ्राय उन्दैनिफ्रायनो माने गथ'फोरा माने मबाइल सालायो नङा होमबा जेब्लानिफ्रायनो गथ'फोरा माने थुनो रोङो आरो माने एसे देर जनानानै ओ माबाबानो मबाइलखौ थुनो मोनो गथ'फोरा दानि गथ'फ्रा बुहुत स्मार्टबो जाबाय गोदोनि बायदि नंला दानि गथ'फ्रा माने उन्दैनिफ्रायनो एसे मेलेमजिबि बा स्मार्टबो जाबो हायो उम दा बेफोरखौ होबथानांगौनि राहा माने गोबां दं आरो राहा जुदि लायोब्ला ओ
नोंथांजों लाय रायनानै बिराद मोजां मोनबाय आङो बे टपिकआव माने जोंना समाबो जाबाय आरो जानोसै समाबो जानोसै थ' नोंथाङा बे टपिकनि बारायाव होनदों ओ बिराद मोजां मोनो माने खायमानि बे ओ माने दा बिराद गिदिर बाथ्रा आरो माने दा जों जेरावबो नुनो मोनो उन्दै फोरनि फन सालायनायखौ गोलोद इस्थमाल खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां। दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय औ। जों दोनथ'लायनोसै न'।
औ औ।
दे गोजोनथों।